खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय नोंथां सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ सिगांङावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय । ए नोंथांङा दा मा खालामदों? आंङो नैलै माने इन्दि एमफौनि माबासो नायिरनाय जादोंमोन आंङो माने आदार । अ नंगौ नामा नोंथांङा इदिब्ला एम्फौनि एम्फौ लाथानि फार्मिंफोर खालामो नामा एबा आबाद मावो?
औ नै एसे नासावनाय जादोंमोन न'आवनो साख्रि ओं बाख्रि गैयाना माथो खालामनो? औ औ माने आं ओरैनो नायना होयो आर ना माने ओरै माबायासो नायो बि ओरै मा होनो आंनि बिमा एबा आइयासो बांसिन नायना होयो आरोना दानिया खोनासंनो मा होनो जों इन्दि एम्फौ होननानै बुंङोबा जों बेबो जोंनि मा होनो ट्राइबेल ना मा होनो बेनि जोंनि जाग्रा बुस्थु ।
गोदोनिफ्रायायनो जों जाबोदों म जोंनि ओरैजाय बांसिन जानाय जायो जोंनि आसामाव आरो ओरैजाय बां ओरै सा सान्जा ओनसोलनि बांसिन सुबुंफ्रा मे बे बुस्थुखौ जानाय जायो एम्फौखौ सोरबा सोरबा मुगैयो आरो
माने गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय नालाय जों बेखौ जेबो मोननो मोनला आरोना ओमफ्रायो मा होनदों इन्दि एम्फौनि आबाद एबा मा होनो फिनाय खालामोबा जोङो फार्स्टआवनो मा होनदों
नोङो न'आव जेन्स फानोब्ला ना ओ फिथोबखौ लाबोनांगोन आरो जोंहा जाय बि सिङाव एम्फौ थानाय एम्फौ लाथा सिङाव दङ फिथोब खानानै थानाय बिखौ लाबोनांगोन नों मानैफोर नङाबा माथामफोर मोनथामफोर फिथोब लाबोनानै
नों दोनफैनांगोन बिनि उनाव मा जायो बेयाव मा होन नो फिथोबनिफ्राय ओंखारनो थाखाय बिसिनाव बिसिबां सान नांगौ होनदों जिबा सान नांगौनो जिबा सानजोंसो मा होनो मासे सिखिरि जाहैगोन आरोना जेरै- जोङो एम्फौआथ' जोङो नुनो मोनोना बांसिन एम्फौ जानायनि उनाव लासैनो बियो सिखिरिनि महर लालाङो बेबायदिनो बेबो मा होनो सिखिरिनि महर लालाङो आरोना
सिखिरिनि महर लाखांनायनि उनाव बियो
माखासे मा जायो बिदै दैनो थाखाय एबा गां राजोब
मा होनो बैसो जानो थाखाय बेहा मा होनो सासे माबा मा होनो दस दिन माबा एगार' दिनखौनो लायो आरोना बिनि उनाव बियो बिदै दै
बिदै दैयो बिदै दैनायाबो मा जायो
बिदै दैखांनानै बिदै दैखांनाय लोगो लोगोनो बियो मा होनो दाइरेक्ट फिसा जाया फिसायाबो
जोङो ओ ओरैनो हमनानै लानो हायो जोङो मास मोनसे नङा मास मोनसेनि खमबो लानो हागौ आरो ना नोङो बुंनो हाया मालानि दिनाव ओंखारो जेनेबा बांसिनानो जेनेबा मास मोनसे जाहांआव ओंखारनायखौ नुनो मोनदों आरोना फिसा जानायखौ। बिनि उनाव मा होनो फिसा जाखांनायनि उनावथ' डायरेक्ट बिसोरो जायाना एसे देरबा सप्तासे बिनि उनाव मा खालामनांगौ जोङो फार्स्टआव इन्दि जाय इन्दि बिलाइ बेखौ मा खालामनांगौ गोरलै गोरलैखौ नागिरनानै लाबोनानै बिसिनो फैनांगौ मानो होनबा बिसोरो गोरलैना जानो हाया इन्दि गोराखौ इन्दि बोराइ बोराइखौ बिसोर बिसोर अरनो हायाना बिनि थाखायनो मा खालामनांगौ इन्दि गोरलै गोरैखौ लाबोनानै होफैनांगौ आरोना ओम आरो बिनिफ्राय दङ जोङो बेबायदिनो जोङो सप्तासे थांबाय सप्तासेनि उनाव एसे जेब्ला देरो अब्ला मा होनो इन्दि बिलाइखौ बांसिन नांगौ जानोसै अब्ला जोङो इन्दिखौ नागिरनांगौ गोनां जाबाय गोनांथि जाबाय गामि गामि थांनांगौ नङाबा गामियाव थाङाबा दस्रा गामियाव मोनाबा दस्रा गामिनि फ्रायबो लाबोनाय जायो आरोना बेबायदिनो मा होनदों ओ ओ फिसिनाय जायो आरो बेजों दंबावो मा होनदों इन्दि ओ इन्दि एम्फौआ मा होनदों लाथा खायोबा मा खालामनांगौनो ओ बियो बेसेबां सान लायो होनदों लाथा खा खानायाबो मा होनदों सम लायो आ रोना बेबायदिनो जेनेबा जोङो बेयावबो फन्द्र' दिन नङाबा सल्ल' दिन बेफोरनि गेजेराव रानाय उनाव जेब्ला गोमो जायो अब्ला लाथा खानाय होननानै बुंनाय जायो जों बेखौ माने लाथ बियो लासैनो फिथोबावनि महराव लानो नागिरबाय आरो ना फिथोब
आ मा खालामदों होनदों बेयाव माबा मा होनो?
मामोन नों थां
बेयो
इन्दि बिलाइ नामा ना गाम्बारि?
बिलाइखौ होनो हायो आरो आं ओ बावलांनाया जाहैबाय मोखोना बिलाइ आरो ना माने बै फिथाइ औ माने फिथोब थोबहांनाय समाव मोखोना बिलाइखौ होथारनांगौ आरो ना मानो होनबा बाव बिसोरो फिथोब थोबो बेबायदिनो बिसोरो फिथोबआ जाहैबाय बिदिनो जोङो मास मोनसेसो मोजां दोनहोबा दोनहोनायनि उनाव जोङो बेखौ मा होनो फिथोब महर मोननायनि उनाव जोङो बेखौ बे एम्फौखौ जोङो बख'नांगौ आरो ना जोङो बेखौ बेयो मा होनो ओ जाजायो आरोना बै जा जों एम्फौ जायो बेखौनो जानाय जायो आरोना जा गोमो जायो । फिथोब जाखांनायनि उनाव बेखौसो जों जानाय जायो बेखौ जोङो ओम बेखौ जिरख'नानै जोङो हाथायाव फानहैनाय जायो आरोना बेखौ हाथायाव मा होनो केजियाव जोङो थिनस' बिस जा दा जोङो दानि जोंनि हाथायाव मा होनो केजियाव बेखौ थिनस'
स बिस
मोनाय जायोना इन्दि एम्फौखौ ओमफ्राय फिथोबा जाहैबाय फिथोबा एक्स्राबाव आरोना फिथो जोङो मा होनो गिबि एबा मेन आबा आबाद एबा लानायानो जाहैबाय इन्दि फिथोबनि थाखाय लानाय जायो बे फिथोबनि दामा जाहैबाय जोंनिया मा नों सेरसेयाव जौ सेरोजा मागोना गुजौ बेफोर जों मोननो हायो आरोना बेफोरबायदिनो जोङो लासैनो मा होनो इन्दि बा माबा इन्दि खुन्दुं बेफोरबायदि बानायलांनो हायो आरोना नोंथां ओमफ्राय आंना मानि जाबाय बेयावनो नोंथाङा माबाफोर बुंनो नामा?
औ नोंथां आंबो बेबाय आंथ' जे मावाखै नै दा गरम बोथोर फैबाय नालाय फाथो फोनायनि समबो जाबाय बेखायनथन अखाबो फैसिगोन नालाय आङो फाथ फोनो थाखाय माबा रेडि रेया थियारि जानानै दं आरो नोंथां नोंथाङा फाथो फोनो रोङोना रोङा?
ओलो फाथ
बिदिब्ला नोंथाङा फाथो आबाद फोनानै बोरै मुलाम्फा आरजिनो हायो आङो नोंथांनो फोरमायलांसै फाथो आबाद बुङोब्ला बै फाथो फोनायखौनो बुङो आरो नोंथां बे फाथोख जोंनाव इंराजियाव बुङो गल्डेन फाइबार एबा सन बर'आव बुङोब्ला सनानि दिरुंबो होनजागोन नोंथां बेखौ बांसिनानो जोंनि मोननै मोनथामल' हादराव बानायनाय जायो जेरै भारत हादर बांलादेश चाइना आरो थाइलेण्ड मानो होनबा बिनि फाथो फोनायनि बिदुंजों मिलायो आरोखि ना नोंथां बिनि आबहावाया बे फार बे मोनब्रै हादरनि आबहावाया फाथो फो-फोनायनि आबहावाजों गोरोबै एबा बिथ दुंजों मिलायो। बेबायदिनो नोंथांनो फाथो फोनो थाखाय मा नांगौ नैजिब्रै डिग्रि सेलसियासनिफ्राय थामजिबा डिग्रि सेलसियासनि गेजेराव जानांगौ आरो बोसोराव अखा हानाया सेजौ बाजिनिफ्राय नैजौ बाजि सेन्टिमिटारसिम जानांगौ आरो बेनि उनाव बे स फैला सयेल एबा हाया मा जानांगोन हासार गोनां हा जानांगोन हासार गोनां हा नङाब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन मोसौ खि एबा बयलार खि सारना होनांगोन बिदिब्ला आरो बे जों फाथो फाथो फोगोन ना बे फाथ थोनिफ्राय जोंहा लास्ट थ मा मोनहैयो दि माखासे दिरुं मोनो बे दिरुंजों मा बानायो जोंहा कारफेट बानायो जाय आथिं गाहुग्रा बुङो आरो बेबायदिनो लोगोसे जलंगा एबा म'ना इक'प्रेन्टलि बुङो जाय सेवनानै थाङो थाब बेनि उनाव दिरुं बा बानायनाय जायो मोसौ खाग्रा आरो दिरुंखौ जोंहा गोबां हाबायाव बाहायनो हायो। बेबायदिनो नोंथांनो फोरमायनोसै बेनि फाथोखौ बोरै फैनाय जायो सिगाङावनो नोंथाङा मा खालामनानै लाग्रोनागोन मोजाङै हालौनानै लाग्रोनांगोन खननै खनथामसो हालौ नांगोन नोंथां खनथाम खन हालौनायनि उनाव नोंथाङा बैयाव जे माखासे हाग्रा बंग्रा थायो जे हालौ फोथाराव जाय जायगाखौ हालेवदोंमोन बे हाग्रा रज'नायखौ नोंथाङा खनथाम खनब्रैसो हालेवनानै साफा खालामनांगौ आरो बेनि उनाव गेजेर गेजेर मा खालामबाय थानांगौ मै होबाय थानांगौ बैबादिनो मै होनानै नोंथाङा बे हानि हाफोरखौ एबा दाखोर दाला लेथ्राफोरखौ साफा खालामनांगौ मै होनायनि गेजेरजों बिदिब्ला मा खालामनांगौ बेनि उनाव नोंथां? जोंहा बेनि उनाव नोंथांनि हाया हासार दंना गैया बेखौ नायनांगोन बे सिगाङावनो जुदि नोंथाङा हासार गैया बायदि मोनदोंब्ला नोंथाङा बेवहाय मोसौ खि आरो ब्रयलार खि एबा जिखुनु सेवनाय बुस्थु सेवग्रा बुस्थु गारनानै गालांनांगोन आरो गारनानै सोरगिदिं हालेवना होबावनांगोन
जाहाथो
मा होनो बियो गेसाव हासारा मा होनो हाजों गोरोबलाङो बेनि उनाव जोंहा मा खालामनांगोन बेखौ जोङो मा होनो अखा बोथोराव फोनाय जायो नालाय जेब्ला अखा गैथ'वा एसे सिदोब दोब अब्ला मा खालामनांगोन
जोंहा बाजारनिफ्राय बा नार्सारिनिफ्राय बायनानै लाबोन नांगोन बेगर बे बेगरखौ एसे एसो सोमनानै दोननांगोन सोमनानै दोननानै
हालौखाङो अब्ला नोंथाङा सारनानै होबानो जाबाय माबायाव लानानै गामलयाव लानानै एसे आखाइजों एसे एसे एसे एसे सारना होलांदो जेब्ला रज'यो एबा मैखोम महराव फैबाय एसे गिदिर जायो अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन बिसोरनो एसे एसे माबानि इरिगेसननि मदद जों दैनि दै एसे एसे एसे हरनांगौ जाहाथे मा गरम बोथोर नालाय गरम बोथोराव बिराद गरम जायो नालाय नङाबा लेरहायलाङो फिफाङा जाहाथे रानस्राव जाया एबा राननानै थाङा बेनि थाखायनो दै दैखौ एसे एसे हर हरना होनांगोन नोंथां बेनि उनाव जेब्ला एसे गोजौसिन जायो अब्ला मा मोजांसिन आबाद मोननो थाखाय मा खालामनांगोन जोंहा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय नाइट्रजेन फसफरास पटासियाम हासारफोरखौ मा खालामनांगौ बे आबाद फोथाराव दा मा होनो फाथो आबादाव गारनानै होफैनांगौ। मानो होनबा बेयो आरोबाव जौगानायाव मदद खालामो आरो बिफांखौ गिदिरसिन खालामनायाव एबा मैखोम खालामनायाव मदद खालामो। बेबायदिनो जोंहा सम सम मा खालामनांगौ फाथो गेजेर गेजेर हाबनानै बिसिनि बिलाइफोरखौ मालाबा मालाबा खानानै होनांगौ। बेबायदि खानानै होयोब्ला मा जायो बिफांनि फिफाङा एकदम रोदोम गिदिर गोजौ जालाङो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंहा बेबायदिनो मा मोनो बेबायदिनो जोंहा बे फाथो आबादा मद'द एबा दानजानाय महराव फैयो। जौसे बा सेजौ नैजि दिननि उनाव जोंहा फाथो आबादखौ दानजानाय सम फैयो आरो। नोंथाङा दानजानाय सम फोग्रोयोबा दाननानै लादो फाथो आबादखौ। जेब्ला दानखांनायनि उनाव जोंहा मा खालामनांगौ प्लास्टिक बहायदो न'नि सिल्लायाव लांनानै प्लास्टिक बहायहैखांनानै मा खालामनांगौ बेखौ प्लासटिकनि सायाव फोरानहैदो।जेल्बा फोरानो अ अब्ला जोंहा मा मोनो बेयाव मा फाथोनि बिलाइ मोनोना बे फाथोनि बिलाइखौनो जोंहा नारजि ओंख्रि नार्जि बिलाइ होनो बेखौनो बेयो मोनसे जोंनि दोरोङारि जाग्रा आरो नोंथां। बेनि उनाव जेब्ला बे फाथोनि बिलाइखौ एबा नारजिखौ खानानै दोन खाङो अल्बा नोथाङा बेखौ लानानै दैमायाव एबा हाखराव जाय जायगायाव दै थायो बे जायगायाव सोमहैनानै सोमहाबनानै दोननांगोन आरो बेयो ओरैबायदि जानांगोन नोंथां गासिबो मोजाङै खाथबनानै अन्थाय बलदार
नि सायाव होनानै मा गोदोसो होनांगोन गोदोसो होनानै मा खालामनांगो
बेखौ गोबावै सोमना दोननांगोन। बेखौ खमसेखमबाबो सममावथामजि दिन थामजिनिफ्राय द'जि दिननि गेजेरसिम सोमनांगोन जे बिनि उनाव सोमखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव थांनानै बेनिफ्राय मा मोनहैयो जोंहा दिरुं मोनो बेखौ फाथोखौ सो खाहै नांसिगोन आरो फाथोखौ सायहैबा मा फाथोखौ सायनानै दिरूं मोनो।बे दिरूंखौ नोंथाङा फैनानै लामा